खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनो दंथ'यो
अ होमब्ला नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हायो आङो बिदिबा सावरायनोसै नामा
औ दे नोंथांनिसि
औ आङो बर'फोरनि सारादु खुंनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो बेखौ सावरायनो हागोन ना
औ जागोन दे नोंथां
औ ओ सारादु खुंनाया बर'फोरा गोथै जेनेबा मानसि थैखांनायनि उनाव खुङो आरो सारादुखौ गोथै दांनायखौ सुवा दांनाय होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय गोथैखौ दांनायनि मुङाव बाउग्रोखांनायनि उनावसो जौ ओंखाम जगार खालामनाय जायो आरो थैनायनि जिथाम सानखालि सारादुखौ खुंनाय जायो आरो सारादु सानखालि महादेब एबा बाथौ बोराइ महाराजानो सिगांग्रोबावग्रोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय न'खर एबा बंस'नि थैलांनाय मानसिफोरनो सिथ्लायाव खोलाथिं बावनाय जायो आरो न'खरनि गाहाय मानसि थैयोब्ला मोसौ बलद गारनानै होनाय जायो बेखौ बर'फोरा सारोन हगारनाय होननानै बुंनाय जायो आरो
मोसौ हगारनाय समाव सनानि आस्थाम गोमानाय दैखौ थु अ सनानि आस्थामाव सोमनाय दैखौ थुलसि आरो दुब्रिजों सारस्रिनानै होनाय जायो आरो बर'फोरनि नियमाव गुबुन जेबो आसार खान्थि फालिनाय जाया आरो बे समाव गामिनि सासे सानै गोरों गोरा मानसि मानसिनो मोसौ खौ सिनायथि होनाय जायो आरो सारादुआव जायगा लानाय ना बेदर होयो आरो बहाबा बहाबा बहाबा होआबो आरो बिदिखौ जोङो नुनो मोनो कामरुप जिल्ला साहा ओनसोल दरं आरो न'गावनि बर'फोरा ना बेदर होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। धुबुर्रि जिल्लानि माखासे जायगाफोरावबो गोदो ना बेदर होनाय खोनायोमोन आरो न'खरनि मानसि ब सारादुनि ना बेदरखौ न'आव गुबैयै इसिङाव सोनो मोना होननानै फोथायनाय दं आरो इसिङाव सोयोब्लालायनो सारादुनि ओंखामखौ सान हाबनायनि सिगाङावनो जाखांनांगौनो सारादुनि संनाय ओंखाम ओंख्रिखौ जानायनि सिगां दै आरो बोरियाव एसे गारनानै फैनांगौ। होननानै फोथायो आरो बर'फोरा
औ।
बेनि ओंथियानो जाबाय बुहुमनि मोनब्रै रोखोमनि जिबखौ सिबिनाय एबा बानाय जायो होननानै फोरमायो आरो बेनि उनाव रायजोआ जानो जिरायो बयबो गामिनि रायजो राजा गोथै गारहैनाय गासिबो मानसिफोरखौ लानानै जानाय लोंनायाव जिरायहोयो आरो। बिनि उनावहाय रायजोआ खुंजानाय ओंखाम सोंनायनि सिगांनो सारादु खुंग्रा मानसिया गोदोनायाव फालि गामसा लानानै बिनि ससेखौ हायाव बुद्रुनानै सोर गिदिं गिदिङो आरो हान्थु खेरायनानै रायजोखौ बुङो आरो जादो आइफोर आफाफोर राम जाखो ना हरि जाखो इदि होननानै बुङो आरो बिनि उनाव आरोबा मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बिदिबो होनो आरो बयबो ओंखाम जा जां जाखांनायनि उनाव खालाय दैफोरनि गेजेरावनो न'खर बिगोमाया दसे माइरं गय जरा फाथै जरा आरो जिनैसो रांनि फैसा आरो गोदै गोबाब जाग्रा मुवाफोरखौ सानजाहा मोखां जानानै गोथैनि मुङाव सारनानै होयो आरो।
आ।
सारनानै होयो ओमफ्राय बेफोर फैसाखौ बोराय बुरै आरो
औ।
उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसा गथ'फोरा सेलाय लायनानै सेलायलायनानै फैसाखौ खननायखौ जों नुनो मोनो आरो। दाबो बे हुदाया सोलियो नाथाय जोङो सारादुनि
फुं सारादुनि फुुङावनो बे फैसा सारनाय हुदाखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दानि दिनाव
सारादु खुंखांनायनि उनाव नङा रायजो राजाफोरा फ्रा जाखां लोंखां खुगायाव गय गय जायो आरो जाखांनायनि उनाव गय जानानै सानै गोथैनि आतमा एबा जिउआ मुक्ति मोनथों होननानै गावबागाव न'आव थाङो आरो बिदि बुंलांनानै बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो दासिम बर' बर'फोरा मान बर' मानसिफोरा गोथै गारनायनिफ्राय साराादु खुंनायसिम गावनि हारिनि आसार खान्थि आरो हारिमु हारिमुनि गेजेरजों उद्रायनाय फोथायनाय हाबाखौ मावबोगासिनो दङ आरो साराादुखुंनायनि आगोल आगोल दाहा गारग्रोनाय जायो बे दाहा गारग्रोनायाव गय फाथै थैनाय मानसिया हौवाब्ला गोदान गामसा गस्ला एबा गावना गारलांनाय मोजां मोजां सि जोम हिनजाव साब्ला दख'ना जोमग्रा बायदि गाव गानग्रा गहेना फ से बेनि अनगायैबो गाव गाव मोजां मोननाय समाव मोजां मोनग्रा जाग्रा लोंग्रा बायदिफोरखौ खौ बाउनाय जायो आरो गोथैनो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ मोनाबिलिनि समाव बानानै दैमा एबा बिलो सेरफोराव दाहा गारहैनाय मुङै गारहैजोबनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दखरसे जायगाखौ मोजाङै सननानै खना मोनब्रैयाव बिलाइ गोनां औवा दालाय थुनानै होनाय जायो हानिफ्राय मुनै एबा नुनै खावसे गोजौआव सि गुफुर उखुं सोङो आरो बेनि गाहायाव थालिर बिलाइ बिजौ बनाय जायो। बे लाइजौ गोथां थैनो बावउगोन मुवा बेसादफोरखौ लारि लारि दोननानै गोथैखौ थांखिना मोनथोर सलायनाय जायो आरो बे खौ गोथै रायसारनाय होननानैबो बुंनाय जायो बावनाय मुवा फोरखौ दान्दिसेनि उनाव बोखांनानै लाबोनाय जायो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथां नोंथाङाबो आंजों मानो सावरायनो गोसो दं नामा? औ
होमब्ला नोंथांबो आं मा होनो माखासे बिनि बागै जौगानायनि सोमोन्दै फोरमायनोसेै जोंना मा होनो बिरोंदामि जौगानाय होनबा जोंना गोबां बिथि मा होनो
औ
मुलाम्फा जादों आरो ना जोंना जेरै मा होनो फोनांजाब बिथिं हान्था मेला आबाद मावनाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा गिबियावनो मा होनो गोनांजाब बिथिङाव जोंना बुंनांगोन सिगाङाव मा होनो जोंना मबाइल फनफोर गैयिनि थाखाय जोंना मा जायोमोन मानसिफोरा थाबायनानै माबा मोनसे जेनेबा हाबानि खसकासफोरनि मा होनो बा आलासि जाहैनो फैै खौरां हरनोबा जोंबना मा खालामनांगौ जायोमोन जोंना मा होनो गोजान गोजान थाबायनानैबा जोबोद खस्थ' बा गोबाव सम लायोमोन नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय जोंना मा दा जोंना मबाइल फनफोर बा लेपटपफोर थानायनि थाखाय जोंनो मा जायो जोंना सिगांनो मा होनो खेबसे मोनसे नाम्बार थुनानै होबानो जोंना मा जोङो खौरांखौ हरनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना दा मा भिडिअ फोरावबो जोंना मा नायनो गोसोब्लाबो जों मा भिडिय' कल हरनानै जोङो न'नि मानसिफोरबा गोजानाव थानाय बा फरायनाय गावसोरनि मा होनो न'खरनि मानसिफोर मा सोमोन्दो लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोंना मा बेफोरनि अनगायैबो जोंनाा मबाइल फनफोरनि गेजेरजों जोंना गोबां मा होनो गोजान गोजानाव थांनो बा मा होनो कचिं क्लासफोर लाहैनो हायाबाबो जों मा गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरजोंनो जोङो गावबा गावनि मबाइलावनो मा अनलाइन मा होनो क्लासफोर लानानै जों मा गोबां मोजां मोजां इगजामफोर होनानै फानो पास खालामगासिनो आरोना मा होनो मानसिफोरा नङा होमबा नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोङो जोंनो हला जेनेबा स्कुल फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव जोंहा जेनेबा थांनो थाखाय जों खालामनांगौ जायो फर्म फिलापबो खालामनांगौ जायो आरो बायदिसिना मा होनो बाय'डाटाफोर खालामनांगौ जायो बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ जों मावरि खालामनो हायो होमबा गावबा गावनि मबाइलफोर लेपटपफोरजों जों मा जों गोसोोबायदि जों मा होनो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा हान्था मेला बिथिङनो जोंना गारि मथर जोंना मा होनो सिगाङावथ' गारि मथर गैयिनि थाखाय जेनेबा बबेनिफ्रायबा दाबसे जायगानिफ्राय बबबो दाबसे जायासिम थांनो थाखाय जों मा खालामनांगौ जोयोमोन गोबां खस्थ' बा गोबाव सम लायो नङा होमबा नोंथां आरो मा होनो बबेबा बबेबा जायगायाव जों मा थांनोबा फरायहैनोबो खाबुआनो जायामोन जोंना गारि मथरानो गैयाबा जोंङो बोरै थांलाय नङा हबा नोंथां बेखायनो मा होनो जोंना गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मा होनो मोजां सोलोंथाइ बा मोजां सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ मोनामोन आरो ना
ओमफ्राय जोंना द मा होनो जोंना गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारनायनि थाखाय जोंना मा जोंना गोबां गोजान गोजानाव थांनानै मा होनो फरायहैनोबो हायो बा मा होनो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोना जेरै मा होनो गोरिब न'खरनि सुबुंफ्राबो जोंना मा होनो बाराद्राय खरसा खालामनो हायाबाबो जोंना मा होनो ट्रेनफोरजोंबो थांलाय फैलाय खालामनानै जों मा होनो थांनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना जायफोरा्रा मा होनो धोनि न'खौ बेखौथ' मा होनो गावबा गाव नखरावनो मा होनो गारि मथर थाखाजोबो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि थाखाय जोंना मा जायो सोरबाफोर जेनेबा मा होनो हाबाफोराव खौथ' जों मा होनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुनाबसे जायगसिम जेनेबा जों हिनजाव गोदानफोर दोनलनांगौ जायोबा आलासि जाहैनाय बा जेनेबा सोरबा सुबुंफोर लोमजाबा साजाब्लाो जों मा जायो जेनेबा जोंना मोजां गारिफोर थायोब्ला जों मा जेनेबा हस्पिटालफोराव लांनाय माने जोंना मा होनो गोबां खाबु जायो नङा होमबा नोंथां गोदोनि सिगांङाव बे समाव मा जायोमोन जोंना बेफोरबायदि खाबु गोयैनि थाखायनो जोंना मा
आरो जोंना मोजां देहा फाहामसालिफोर गैयनि थाखाय सुबुंफोरा जोंना मा गोबां जिउ खहा जानांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंना मा होनो जोंना सोलोंथायाइयारि फसंथानफोर जेबा फरायसालि फरायसालि मा गैयिनि थाखाय मा माखासे सुबुंफोरा मा होनो गोजौ सोलोंथाइखौ मोननो हायामोन
औ
दिनै मा होनो जोंना आबाद बिथिङावबो सिगांनि समाव मा जायोमोन जोंनिया मा होनो नांगोल जुंगालजों बा मोसौजों हालौनानै जोंना मा जोंना बेराद खस्थ' जायोमोन नङा होमा जोंना बर' फिफाफोरा जों खस्थ' जायोमोन आरो मा होनोङो जोबोद इसेल' बिबांनि मा होनो हाफोरावसो जोङो आबादखौ मावनो हायोमोन दानिया जों मा गोबां जौगा थाखोनि मा होनो जोंना ट्रेक्टार ओंखारबाय मारा होग्रा मेसिन बा माइ गायग्रा मिसिनफ्रानो ओंखारबावबाय नङा होमबा नोंथां जोंना थ' बे बेफोरनि गेजेरजों जोबोद खम समनि गेजेरावनो जों मा गोबां बिबांनि आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो जोङो गंसे ट्रेक्टरजों जों सानसेयावनो गोबां बिबांनि हार गैया एवनानै मा दा गोबां बुरजा बुरजा मा होनो माइफोरखौ गायनो हायो नङा होमबा नोंथां माइनि अनगायै जोंना माइनि अननानै बेसर दालि गायनो हायो बेफोरबायदिनो आरोना आरो जोंना मा बे बिरोंदामिन जौगानायनि थाखाय जोंना बायदि रोखोमनि मा होनो माखासे रासायनारि हासारफोर बा भिटामिन एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर मा होनो दिहुननो हादों नङा होमबा नोंथां जों बेफोरनि गेजेरजों मा जायो जों जोंना मोनसे जेनेबा एसेल' हायावबो जों मा गोबां बिबांनि आबादफोरबा जोबोद मोजां आबादफोर भिटामिनफोर होनानै जोङो मोजांङै मोजां आबादफोर बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि आबादफोरखौ जों मा एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बाहायनानै जों मा एम्फौ बे अरनिफ्राय बासायनो हायो आरोना आरो बेफोरनि अनगायै भिटामिनफोर होनानै जोङो मा गोबां मा होनो मोजां मोजां मैगंफोर दिहुननो हायो आरो जों माखासे मा होनो जोंना दा माखासे मेदिसिनफोर बाहायनानै जोंना मा माखासे मैगंफोरखौबो दिहुननो होनानो जायो मैखुनफोर बानायनाय बेफोरजोंबो मा जोंना जोंनि माखासे लाइमोनफोरा मा होनो जिउ खुंनानै दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा जोंना गासैबो बिथिं जेनेबा मा होनो देहा फाहामनायफ्रावबो जोंना मा फसंथानफोराव जोंना मा सिगांनि समावबो जोंना मोजां मा होनो देहा फाहामसालिफोर गैयिनि थाखाय जोंना मा जायोमोन जोबोद खस्थ'बा जोंना सुबुंफोरा मा होनो लोमजा साजायाव मा थैनांगौ जायोन आरोना जोंना दा ओमफ्राय मा जोंना जोंना जायगा जायगानो जोंना गोबां मा होनो मोजां मोजां मा होनो सरकारि देहा फाहामसालि गायसनना होनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बे खारि देहा फाहामसालिफ्राव जोंना मा मा होनो जोंहा नांगौ रोखोमनि मा होनो माखासे फाहामथायनि खाबुफोर जों मा होनो एक्सरेफोर खालामग्रा गोबां मा होनो ब्लाड टेस्टफोर खालामग्रा जोंना मा आगजुफोर मा होनो सरकारा जोंना जगायना होबायना आरो जोंना गोबां मा होनो गोबां नांगौ बिबां मानो माखासे टिका इन्जेकसन बेफोरबायदिखौबो जोंना मा होनो दिहुननो हाबायना बेफोरनि थाखाय जोंना मा बिरोंदामिन जौगानाया जोंनि जिउआव मा होनो गोबां मुलामफा होगासिनो दं